अ हेल नोंथां
औ नोंथाङा एसे फ्रि ना?
औ नोंथां आंथ दा ओरैनोसो दंथयो औ हागोन नोंथां
अब्ला नोंथां जोंहा दिनै मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो रायलायनोसै नामा?
औ नोंथां रायलाय जागोन। बिदिब्ला नोंथाङानो आयदानि सोमोन्दै बुंग्रोना होदो।
औ अब्ला ओ दिनै मोनसे मिथिंगायारि सम्पदनि सायाव आं रायलायनो सानदों नोंथां।
अ।
ओम दा मिथिंगायारि सम्पद बुङोब्ला जोंनि बे माने जेनेबा मिथिंगायारि होनोब्लाथ' बिफां लाइफां जिब जुनार गासिबो लानानै मिथिंगायाव सोमजिबोनाय बे बेफोरखौनो मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुंनो हायो। बिफां लाइफां दै जेनेबा बे दै गासिबो मिथिंगाया सोरजिनाय गासिबोयारि सम्पदखौनो मिथिंगायारि सम्पद बुंनो हायो। दा जोंनि मिथिंगायारि सम्पदखौ उम माने माबारै रैखाथि होनो जों बेखौबो साननांगौ आरो। बे जोंनि मिथिंगायारि सम्पदानो बे जोंनि माने ओ जोंनि माने रिसर्ससर्स जोंनि माने रेभिनिउ होननानै आं सानो आरो जोंनि फुंखा माने मिथिंगायारि सम्पद गैयाब्लानो जोंनि जायगायाव माने माने आंखालाव जोबोद आंखालाव गोलैगोन आरो। दा जोंहा नांगौ रोखोम मिथिंगायारि सम्फदफोर दङ आरो जोंनि जायगायाव।
औ नोंथां।
जोंनि जायगायाव माने ओ मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ संरैखा खालामनो थाखाय गोबां आफादफोरबो दङ माने दा
अ'
बेफोरखौ रैखा खालामनांगौआ जों बयनिबो दायथ' आरो। बिफां - लाइफां बुंनो मिथिंगायारि सम्पद होनोब्ला गाहायै जोंनि जायगायाव बिफां - लाइफां थाबाय दैमा - दैसा दैमा दैसा थाबाय जिब जुनाद बिफोर आरो बायदि बायदि रोखोमनि मिथिंगायारि सम्फदफोर जों नुनो मोनो।
औ नोंथां।
लोगोसे जोङो मिथिंगायारि सम्पदनि सिङाव थानाय जिब जुनाद बेफोरखौ जोङो मारोरै संरैखाथि होनो हागोन। बेखौ जोङो सांग्रांथि होबोनायखौबो नुनो थांगासिनो दङ। दा बेफोरो मानो सांग्रांथि होदों होनोब्ला बेफोर ओ मिथिंगायारि सम्पदा नांगौखिनि दंबाबो बेफोरो जोबलांगासिनो दङ माखासे दाावसिन - दाउलाफोरखौ नुनो थांला। अबेबा - अबेबा जिब - जुनारफोरखौबो नुनो थांला। दा जों बेखौ रैखाथि खालामबासो जोङो नुनो थांगोन ओंखायनो बेनि थाखायनो सांग्रांथि होबोगासिनो दङ जोंनि गुबुन - गुबुन ओ आफादफोराबो आरो जोंङो जोंनियाव मिथिंगायारि समपदफोरनि मादाव आंङो बांसिन ओ जिब जुनारफोरनि मादाव माने सनानि सना गाबनि मोख्राखौ नुनो थाङो। जोंनि ओ जायगायाव आरो बेयो जोंनि मि मिथिंगायारि सम्पदनि मोनसे माने गाहाय फुंखा होननानै आं सानो आरोना सना सनालु होनो सनालु मोख्रा। बे बेनि थाखाय बे बेनि थाखाय जोंनि जायगायाबो माने एसे मुंदांखा जानानै फैदों आरो सनालु मोखनि थाखाय। लोगोसे बायदि - बायदि रोखोमनि नुनो थाङो आरो आरो जोंनि जायगायाव बाटारफ्लाइ माने माने सिखिरि सिखिरि बे सिखिरिया बायदि- बायदि रोखोमनि दङ बेयावबो नुनो थाङो। ओं बेफोरनो बायदि बायदि बेसां जौसेनि बारा बायदि बायदि। इदि रोखोमनि सिखिरि नुनो थाङो। बेखौ जोंनि बिगियानिगगिरिफ्रा रिसार्च खालामनानै माने पाब्लिकेसन खालामखांबाय।
औ नोंथां।
बेयाव जोंहा जोंनो नांगौ रोखोम मानि मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ नुनो थांगासिनो दं आरो गोनांथि गोनांथि। आरो लोगोसे जोंनियाव मोननो थांबावो। ओ बायदि रोखोमनि बिफां - लाइफां माने गोदो - गोदाय बांसिन रोखोम बिफां - लाइफांखौ नुनो थाङोमोन दा दा एसे खमायबोबाय आरो। बांसिन बिफां - लाइफांफोरखौनो मे ओ हाग्रा ओनसोलफोरखौ माने दानफाय - दानफाय जोंनि मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ फोजोबस्रांनायखौ नुनो थांगासिनो दङ।
औ नोंथां।
दा बेयाव बेवहाय माने माखासे ओ बायदि रोखोमनि बिफांफोरखौ नुनो थांला आरो। आरो लोगोसे जोंहा दंबावो ओ जिब जुनारफोरनि मादाव मैदेर थाबाय।
मैदेर थाबाय आरो जोंनि जोंनि जोंनि बि टि सि ओनसोलावनो आरोना मानास हाग्रायाव मोनो। ओम बायदि रोखोमनि नुनो थाङो माने बायदि बायदि। मोखा बायदि बायदि। उम मोख्रायाथ' मोननै गाबनि मोनसे जाथि मोनसे सनालु गाब आरो मैदेर थाबाय। थसेल' गां गोनां गं गोनां नि गान्दा थाबाय। आरो लोगोसे। ए ब्लेक पेन्टार थाबाय। आरो लोगोसे हाग्रानि अमा थाबाय।
औ नोंथां।
बेजों लोगोसे जे बेंगलनि मोसाबो नुनो थाङो बेंगल टाइगार होनो जिखुनु।
बेफोर ओ आरो मुफुर थाबाय। बेफोरनो साग्लोबसारनानै दङ आरो जोंनि जायगायाव।
औ नोंथां।
बे बेफोरनो जिब जुनारफोरनि मादाव मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ बांसिन होनना बुंनो हायो लोगोसे आरो माने दैनि दैयाव थाग्रा मिथिंगायारि सम्पद बुङोब्ला ना मेन ना थाबाय। साम' थाबाय। बायदि बायदि रोखोमनि ओं नुनो बुंनो नुनायखौ नुनो थाङो आरो।
उम
बेफोरखौनो बुंनो सानबाय आं माने
उम
नोंथाङा माबाफोर मिथियो नामा मिथिंगायारि सम्पफोरनि सायाव?
ओम ओं सिगाङाव बुंबाय थाबाय मिथिंगायारि सम्पद।। होननानै बुंब्लास
उम
दे फायाव आबहावा याव ओम मिथिंगायाव मोननाय आबहावाजों गोरोबनानै थानाय जेरै हा दै बार।
औ
ओं बेफोरखौ जों मिथिंगायारि सम्पदनि मोनसे बाहागो होननानै बुंनो हायो।
उम
बेबायदिनो बिफां लाइफाङा जोंनि मोनसे मिथिंगायारि। सम्पदनि मोनसे मैखोम बाहागो।
औ
ओं बेखौ जों जोथोनै लाखिनो ने नि जों साप्रोमबो सुबुं फ्रोनि मावनांगौ खामानि।
ओम नुदों।
ओ जों आथिखालाव गोबां सुबुंफोरखौनो नुनो मोनदों जि हाग्रा ओनसोल बि बिफां लाइफां बेखौबो जों हाजो सेराव थानाय सुबुंफोरखौ बा दाननानै लांदां खालामनायखौ नुनो मोनदों। बेनि थाखाय ओ जों माने गोबां खैफोदाव खैफोदजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। औ नोंथां ओ जेरै बे जों फांसे दंफां गायोब्ला जों फांसे दंफां दानोब्ला ओ बेनि सोलायहाय जों फांनै दंफां गायनांगौ। फांनै दंफांनि फुलि गायनांगौ होननानै जों स्ल'गान होबाय थानायखौ नुनो मोनदों गोबां। आदफोरनि सुबुंफोर दं बेजों लोगोसेनो जों बार गेब बेेंनायनि बाथ्राखौ बुंनो हायो बाराबो जोंनि मोनसे मिथिंगायारि सामप्थ। बेफार गेब्लेनायनि जाहोनाव जों गोबां सुबुं माहारियानो। बेबायदि बेमारजों। ओ साग्लोबजानो गोनां जादों। बे बारखौ जों गोग्गोयै। हमथाना लाखियोब्लासो जों सुबुं माहारियाओ गोग्गो जिउ खुंनायनि बाथ्राखौ साननो हायो बे बारखौ भुगो खालामनो थाखाय जोङो बिफां लाइफांखौबो मैखोमै हमथाना लाखिनांगोन।। औ बिदिखौ लाबोथ' लांथां औ सा समाबो जाबाय औ नोंथां। गोजोनाय थाबाय नोंथांनि सिम।